नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा ओ ओरैनो दंना?
औ दङ।
अ बिदिब्ला जोङो दा ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदा सा सायख'नानै लानोसै बे आयदा यानो जाहैबाय ओ हाग्रानि मैगं आरो न'नि मैगं आरो मैगं थाइगंनि सायाव मैगं थाइगंनि सायाव आरोखि ओ नोंथाङा मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे फोरमाय नानै होदो
औ।
जोङो मैगं थाइगं होननानै बुङो ब्लाथ' जोङो बुंनो हायो ओरैनो जोंथ' ओंखाम गोजायै बोथ' जानो हाया नङा होनब्ला? ओ जोंनि उदैनि थाखाय जोङो माने ओ जोंनि देहाखौ गोग्गो सोलेर खा लाबोनो थाखाय जोङो मैगङा गोनां थार नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
जोङो बेबाय दिनो माखासे हाग्रानि मैगं दङ आरो माखासे न'नि मैगं दङ आरोखि जोङो जाय फोरखौ जानानै जोंनि देहा हाया जोबोद मोजां आरो बेमार आजार जानाय फोरनि फ्रायबो बासिनो हायो नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
बिदिनो जोङो हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो मोननो हायो ओरै ओ फुंखा होन लाफा सायख' होन दिंखिया आरो सिब्रु मान्दे एलाायसि ओ बेनि उनाव ओ बुंनो हाबावो ओ थाराय थास' बेफोर बायदि मैगं फोरखौ जोङो ओ हाग्रा निफ्राय मोननाय जायो आरोखि जोङो जाय फोरनि खौनो बेफोरखौ हायो जानानै जोंनि देहाया जोबोद मोजां गोरा मोनो आरो सानाय सुनाय बेफोरखौ खारो ओ खिफि बेन्दों बायदि सिना बेफोरखौ जाबोनो जोंनि देहायाव हाय माने ओ जोंनि गोथां गोथां मैगं जाब्ला जोङो ओ जोंनि देहाया मोजां थायो होननानै जोङो मोनथिनो मोनो। ओ आरो ओरै बुंनो हाबावो जोंहा माना मुनि ओ बेफोर बायदि मैगं फोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरोखि।
औ
ओ जोङो ओ थारायखौ माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला जोङो थारायखौ हायो ओ एसे गुदि जासिम जोङो दानस'ना लानानै जोङो जिरनानै गोरलै खौहायो जायो नङा होनब्ला? ओ बिनिफ्राय जोङो ओ खिफि बेन्दोंआथ' मानलाग्रा बेखौहाय जोङो खेबस'नानै जानो हायो आरोखि बिनिफ्राय जोङो ओ सिब्रु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो हा
ओ जायखौनो जोंङो ओ एसे मा होनो गोरलैखौहाय जायो गोराखौ जोङो जानाय जाया। जोङो बेखौ खानानै जानाय जायो आरोखि सिब्रुखौहायो बिबारखौ बो जानो हायो जोंङो बेनि उनावहाय जोङो। थास' होनदोंङो थास'खौहाय जोङो आथिंनिफ्राय लानानै थास' बिथु बिथ'राइ होन बिबार होन गासिबखौबो मोनजानो हानाय जायो आरोखि नङा होनब्ला
औ
बेनिफ्राय जोङो न'नि मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो ओरै गायनो हायो जोंहा जोगोनार खुमब्रा लाव आरो बहल जिंखा थारुन ओ खांख्रिखला केरेला आलु बेफोरबायदि। मैगंखौ जोङो न'आवनो गायनो हायो आरोखि। जोङो जोगोनारखौ मारै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो सिगांग्रो बेगरखौहायो जावैना लानानै जोङो ओ जावैना लानानै जोङो ओ रज'बाथाय जोङो बेखौहायो ओ बिजौ ओंखारबोबाथाय जेंसि बा बैसां खालामना होनानै बा उखुमाव हायो जोङो मानला होनो हायो। ओ जोङो बेबाय दिनो बैसां होनानै जोङो जोगोनारखौहायो ओ ग्रोम ग्रोम ग्लोब ग्लोबैनो मानला होनो हायो आरोखि। बिनिफ्राय जोङो जोगोनारनिफ्राय बिजौखौबो मोनजायो बिबारखौबो मोनजानो हायो आरो फिथाइखौबो जोङो मोनजायो थिग बेबायदिनो जोङो खुमब्राखौ खौबो बिदिनो गायनाय जायो आरोखि नाथाय जोङो खुमब्राखौहायो बिजौखौ खौ आरो बिबारखौ जानायखौ जोंनिखै नुफेरनाय जायाखै आरो
औ
ओ जोङो ओरै बहलखौबो बेबायदिनो जोङो। जेंसि जेंला होनानै बैसां होनानै गायनो हायो। जायनोखि जोङो ओ बिजौखौबो जानो हायो फिथाइखौबो जाना हायो आरो बिबारखौबो जानो हायो आरोखि बेखौ हायो। गोरलै आरो एसे ओ गोरासिमल' जानो हायो बहलखौ जायनोखि बांद्राय राबाथाय बियो बेजे जानानै जोङो जानो हाया नङा होनब्ला।
औ
ओ बिदिनो जोङो ओ लावखौबो बिदिनो जोगोनाद बायदिनो गायनाय जायो ओ बि बिखौबो ओ जोङो बिजौखौबो फो जानो हायो फिथाइ मोनजायो बिबारखौ जानायखौ जोङो नुनो मोन है जायाखै ओ जोङो ओरै गायनो हाबावो मैथा आरो मैथा बांगाल फाथो बेफोरबायदि मैगंखौ लाइ लाफा आरि बेफोरखौहाय जोङो गायनो हायो आरोखि न'आवनो नङा होनब्ला।
औ
जोङो न'आवनो गायनानै जोङो ल्दाम मैगं गायनानै जानो हायो। जाहाथे जोङो बायनांलाया ओ बायनाय मैगं होनोब ब्लाथ' जोंना बेखायनो जोङो गोथां मैगं न'आवनो गायनानै जानांगौ नङा होनब्ला? ओ बिदिब्ला नोंथांखौबो मैगं थाइगंनि बारै बाहेरनि मैगं ओ एसे फोरमायलांनो थाखाय नोंथांखौबो खावलायनाय जाबाय?
औ जागोन नोंथां
मै न'नि मैगं होनोबाथाय जोंहा ओ बेफोरनोसै नोंथाङा फोरमाय बायदिनो ओ न'नि मैगं होनोबा बे न'वावनो जोथोन लानानै गायनाय मैगं थाइगंफोर जाहैबाय बेफोरो जाहैबाय बान्दा कबि फुल कबि लाइ लाफा मैथा गोजा मैथा बांगाल जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोरनो जाहैबाय न'आव गायजानाय मैगं आरोखि
औ
आरो बेफोरखौ माखासे ओ गोबोर हासार आर होनानै गायनाय जायो। आरो बेबायदिनो ओ आथिखालाव रासायनारि हासार होनानैबो गायनाय जायो। ओ बे न'आव मैगं मै मैहोरा मोनग्रा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बाहागोबो राननो हायो गोजां बोथोराव मोनग्रा आरो गोलोम बोथोराव मोनग्रा हिसाबै गोलां गोलोम बोथोराव मोग्रा हिसाब दा बै बे मैगंफोरा जाहैबाय जोगोनार खुमब्रा मैथा बां गाल मैथा गोजा ओ फाथो गोखा बेफोरो गोलोम बोथोराव मोनग्रा मैगं आरो आरो गोजां बोथ थोराव मोनग्रा मैगं होनबाथाय बे फुल बान्दा कबि लाफा लाइ फालें मुला गाजर बेफोरो जाहैबाय गोजां बोथोराव मोनग्रा हो नाथाय आथिखालाव गोदान टेक्न'ल'जि रासायनारि हासार आरि बायदि होनानै मोननै बो बोथोरावनो गासिबो ओ मैगं थाइगंखौनो दिहुननाय जायो आरो। नो आजिखालि आथिखालाव आरोखि माने गोदान टे क्न'ल'जि गोदान रासायनारि हासार आरारि फैबाय नालाय बेबायदि ओ मोननैबो बोथोरावनो आथिखालाव दिहुननायखौ नुनो मोनो आरो ओमप्राय हाग्रानि मैगं होनोबाथ' गोबां दङ जायखौ माने मानसिफोरा हाग्रानि मैगं
मुलि मुलि बायदि खामानि मैगंखौ खांनानै मैगं जायो आरो ओंख्रि जायो बेफोरो जाहैबाय। हाग्रानि मैगं होनोब्लाथाय जोंहा एलासि मान्दिया सिबुं खिफि बेन्दों। बेबा बेफोरबायदि दिंखिया बेफोरबायदि गोबां हाग्रानि मैगंफोर दं आरो। आरो बेफोर हाग्रानि मैगंफोरखौ मुलि हिसाबै खांनानै जायो आरो आरो बो बोथोर हिसाबैबो मोनसे ओ फालिथाय हिसैबो बर' आसामनि बर' हारिया खांनानै जाबावो बैसागोआव जायखौ साथिथि मैगं होननानै बुङो ओ स्निथि मैगं मैगं होन्नानै बुङो स्निथा मैगंखौ खांनानै जायो आरो मुलि हिसाबै बे मैगंफोरानो जाबाय ओ खेरा दाफिनि ओ खे-खेरादाफिनि मा- मानिमुनि
औ
ओ दाउस्रि आथिं ओ लाफा साइ ख' दाउ फेन्दा
खुंखा
औ खुंखा ओमफ्राय
थाराय औ
ओमफाय बेफोर मैगं थाइगंखौ खांनानै हाग्रानिफ्राय मोनो आरोखि ओमफ्राय बेखौनो ज' लगायनानै जायो आरो माने बेफोरो गोखा गोखै बेफोरबायदि जायो नालाय
औ जोङो ओरैनोखि खान्थाल थाइजौखौबो होनानै जानो हायो
औ गोबां माने सात ओ सातथा रोखोमनि जायखिजाया जानो हायो आरो बेबायदि आरो बेफोरो जाहैबाय हाग्रानि मैगं नालाय बेखौ ओ बांसिनै जायोमोन आरो माने जायखौ ओ बर' हारिया मोनसे जि आइटेक होननानैबो मोननो हादोंमोन हाबाय आथि-आथिखालाव बेबायदि आरो बेफोरखौ मुलि होनानै जायोमोन आरो जेरै जाहाथे ओ जेबो बेमार आजार जानो हा हाया बेबायदि भेक्सिन हिसाबै जानाय जायोमोन आरो भेक्सिन बायदि ओमफ्राय बेबायदिनो मैगं थाइगंआ गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोराव ओ बो मोनो जेरै सिगाङावनो बुंखाबाय आं आरो बेफोर मैगं थाइगंखौ जोङो ओ माने जायोब्लासो माने जोंनि देहायाबो ओ सावस्रि गोनां मोजां सावस्रि थायो बेमार आजारफोर जानो हाया मानोना बेफोर मैगं थाइगंआवसो भिटामिन देहायाव नांगौ जानाय भिटामिन आइरन खनि संख्रि कार्ब'हाइद्रेट ओ मेजेम ओ प्रटिन बायदि फोर थायो आरो
औ
थाइगंखौ नाथाय आथिखालाव ओ गोबां रोखोमनि हासारफोर होना नै गायनाय जायो आरोखि गोबां हासारफोर होनानै गायनायनि थाखायनो ओ हासार मुलि होनायनि थाखाय एम्फौ थैनायनि मुलि बायदिसिना बांद्राय लाब मोननो थाखाय गायनायनि थाखाय आथिखालाव बेफोर मुलिफोरा मानसिनाव बेमारबो जाहैयो आरो
औ
औ अब्ला नोंथां दिनैनि सावनायखौ एसेयावनो ओ फोजोबथ'नोसै खोमा नोंथांजों नोंथांनि खोथा मिथिनानै साबायखर थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां औ